हेल' औ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय आंनि माथो खोनादों
औ खोनदों नोंथां नोंथाङा दा फ्रिबा आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथांनाव
औ फ्रि दं नोंथां
औ दा दानि मुङानो जाबाय बर' सुबुंनि फालांगि आरो
औ
ओ माने बर' सुबुङा मा मा बिजनेस मावो बेफोरखौ बेफोरनि सोमोनदै इसे सावरायनोसै दा नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं जा जाखिनि मिनथिगौ माने बिखौ बुंगोन आरोना
ओं
ओ बर'फोरा आवगोलनिफ्रायनो माने बर' हिन्जावफ्रा आरो ना आगोलनिफ्रायनो फालांगि खालामनानै जाबोगासिनो
ओ
जेरैहाय माने ब बर'फोरा बर' हिन्जाव आइजोफोरा माने
ओम
उम माने गुबुन गुबुन इदि फालांगि खालामो जेरै माने न'खरखौ माने दैदेनलांनो थाखाय माने
न'खरनि उदै बुंहोनो थाखाय आरो ना
औ
जों बर' आइजोफोरा माने गोबाङानो अमा फिसियो ओ अमा फालांगि खालामो ओमफ्राय अमाखौ फेदेर माने अमा गोरलैखौ बायनानै बेखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनानै माने बिनो आदार होनानै माने अमानोथ' आदार होनो थाखाय माने गुन्दै जों माने ओ उफ्रि उफ्रिनांगौ जाय जायखौ बानायनो थाखायथ' जों सेरेब मा होनो जौ जौ बानायनांगौ जायो